हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां माबोरै दङ
आं मोजाङैनो दं नोंथाङालाय
आंबो मोजाङैनो दङ नोंथां नोंथांनाव आङो कल खालामनायनि जाहोना बेसोमोन आङो नोंथांजों बर'फोरनि बैसागु बैसागुनि सायाव सावरायनो थाखाय आङो नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो थाखाय सम दङ नामा
औ सम दङ सावरायनो हागोन
बिदिब्ला बैसागुनि फारसे सावरायनोसै नामा
औ सावरायजागोन
नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा आथिखालाव नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो एबा गोदोनिफ्राय माबायदि फालिबोगासिनो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन बिब्दिब्ला आं फोरमायलांनि
जागोन दे
औ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जों गासै बर' सुबुं फोरानो मिथिगौ नङा होनबा
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ
जाहैबाय जोंनि बर' हारि हारिनि आंगोनिबो आंगो बयनिख्रुइबो आंगोसिन मोनसे रंजाथाइ फोरबो बोथोरजों सोमोन्दो गोनां मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होनबा
नोंंगौ नोंथां
दा बेबायदि बे बैसागु फोरबोखौनो गुबुन गुबुन जायगा जायगा लायै जायगा एसे फालिनायनि आदब खान्थिफोरखौ एसे आलादा आलादा रोखोमै नुनो मोनो नाथाय नाथायबा बैसागु होननानै बुङोब्ला बे मोनसे रोखोमनि बा मोनसे फोरबो एखे फोरबोआनो नङा होनबा
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्रायनो फालिबोगासिनो आरो आथिखालावबो बेबायदिनो फालिगासिनो आरो इयुन समावबो बेबायदिनो फालिलांबाय थागोनखौ आं नुहुरदों जोंनि ओनसोलाव बैसागोखौ माबायदि फालियो होननानै बुङोब्ला बै समाव बा सिगांनि समफोरावथ' जोंनि आजै आजौमोना बा आबै आबौमोना बैसागोखौ सिगांनि गावसोरनि सम बायदियै गावसोरनि आसार खान्थि बायदियै फालिबोदोंमोन जेरैहाय बै समावहायलायनो बैसागोखौ गोबां फिसा फिसा गुबुन गुबुन बाहागोआव रानदोंमोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां
मानसि बैसागो मोसौ बैसागो सैमा बैसागो अमा बैसागो दाउ बैसागो बैफोर बेफोरबायदि रानै राननानै फालिबोदोंमोन होननानै जोङो गुबुननि हुगा हुगा खोनाबोयो एबा जोङो बबेबा बिजाबफोराव फरायनो मोनो नङा होमबा
नोंगौ नोंथां थारैनो सैथो
औ नाथायबा बैफोर समफोरनिफ्राय आथिखालनि समफोराव एसे सोलायनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय दानि मुगायाव बा आथिखालाव जों बैसागुखौ गाहायै मोननै बाहागोआवल' राननानै फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा जेरैहाय मोसौ बैसाग आरो मानसि बैसागु नङा होनबा
नोंगौ नोंथां
औ दा मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बैसागोनि सानसे सिगांखालि जेब्ला सैथ्र' दाननि जोबथा सान बै खालि जोङो मोसौ बैसागो होननानै सानना लानाय जायो बै मोसौ मोसौ बैसागुखालि जोङो फुंनिफ्रायनो मोसौखौ ओ गामिनि जाम्फै बा दंग'फोराव गासैबो गामिनि मानसिफोरानो ज' होलांनानै मोसौफोरखौ थुखैस्रांनानै बिसोरनि मोदोमाव हांगार ओ सारायनि हांगार बा थौफोरनि हांगार बेखौ थाव गुबैजों लगायनानै इन्दि बिलाइनि देन्थाजों बिसोरनि गासै मोदोमावनो फोथा फोन्नाय फोन्ना होनाय जायो बेहायलायनो जोंनि बर' फोरा मोनसे फोथायनाय दङ जेब्ला मोसौफोरा हाग्रा बंग्रा गांसो जाबाय थिंगोन बै समाव जाहाथे मोसा लख्राफोरा बिसोरखौ जाया बा बिसोरनि सायाव ओ बिसोर अरथारा बेफोरबायदि साननानैलायनो फोथा फोनना होनाय जायोमोन बेबायदि बुंसोलायनायखौ जों खोनायो नङा होनबा
नोंथां नंगौ नोंथां थारैनोै फो बेफोरबायदि फोथायनायखौ आंबो मिथिगौ एबा आंबो बेफोरबायदि फोथायनायखौ खोनानो मोनबोदों गोदो गोदाय समनि नो आरो बेफोरबायदि फोथायनायखौ आथिखालावबो नुनो मोनबोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि फोथायनाया इयुनावबो जोङो बे बेफोरबायदि फोथायनायखौ नुलांबाय थागोनखौ मिथि मिथिनो मोनो
औ नंगौ थारैनो सैथो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव सेथि दाननिफ्राय बा सेथि सानखालिनिफ्राय मोसौ बैसागोनि अखानायै जोंहा मानसि बैसागो जायो बे सै थि सेथि सानखालि गासैबो गामिनि आइ आफा बा बयबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै न'खरनि थानसालिफोराव न'खरनि मोजांनि थाखाय बोसोरनि गासै बोसोर फोरा सानफोरा मोजाङै बारलांहोनायनि बारलांहोनो हानायनि थाखाय आर'ज गाबो लोगोसे उन्दैफोरा गेदिरखौ सनमान होनाय आरो गेदेरफोरा उन्दैखौ सनमान होनाय बैफोर हाबाफारिया सोलियो लोगोसे न'खरजों लोगोसे गामिफोराव मन्दिरफोराव बेफोरबायदिनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबनाय जायो जे गासैबो जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा बा गामिनि रायजो राजाफोरा बे बोसोरनि गासै सानफोराव मोजाङै मोजां मोजां बारलांहोहरनो हाथों बैफोरबायदि मुङै आरज गाबनाय जायो लोगोसे गेदेरफोरखौ गासैखौबो खुलुमस्रांनानै सनमान लानाय जायो आरो उन्दैफोरखौ गासैनोबो अननाय होनाय जायो नङा होनबा
नोंगौ नोंथां बेफोरबायदि नेमखान्थि बा बेफोरबायदि आदब खान्थिया जोंनि ओनसोलावबो दङ नों फोरमायनाय बायदि नोंथाङा फोरमायनाय बायदि आदब खान्थिखौ जोंनि ओनसोलावबो बाहायबोनाय बा फालिबोनायखौ नुनो मोनो मोननाय जायो आङो जोंनि ओनसोल फारसेबो नोंथांनो एसे फोरमायनो
औ फोरमाय जागोन।
औ बिदिब्ला आं फोरमायनि नोंथां। जोंनि ओनसोलावबो बै सागुखौ बेबायदिनो फालिनाय जायो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा बर' समाजनि सुबुंफोरा नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो बेबायदिनो फालियो बैसाग दान हाबनायनि सिगां जेब्ला सैथ्र दाननि जोबथा सानखालि बै मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। सैथ्र दाननि जोबथा सान। जायखौ जों संक्रान्ति होननानैबो बुंनाय जायो बै संक्रान्तिखौनो मो सौ बैसागु मुङै फालिनाय जायो। बेनि उनाव जेब्ला औ नोंथां बेनि उनाव जेब्ला बैसागुनि सेथि सान हाबगोन बै सानखौ मानसि बैसागु मुङै फालिनाय जायो। बै मानसि बैसागु फा लिनायाव जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो नों थाङा जेरै आङो दोंमोन। बैबायदिनो जोंनि ओन नि सुबुंफोराबो फालियो जेरैहाय बाथौआवहाय जेवारि सावनानै बे बोसोरनि मोजांखौ हासथायनानै आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज गाबो लोगोसे गामिनि बा गिदिर न'खरनि गिदिर सुबुंफोरखौ खुलुमस्राङो बेबायदिनो गामिनि गासै सुबुंफोरखौबो खुलुमस्रांनानै गिदिरफोरा उन्दैफोरखौ बोर होनाय आरो उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ सनमान होननाय बै बेफोरबायदि खान्थिया जोंनि ओनसोलावबो दङ आरो बेबायदिनो बैसागुनि मुङाव उन्दैनिफ्राय लानानै बोराइसिम रंजानाय बैसागु मेथाइ खननानै रंजानाय जानाय बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा दामजु खाम सिफुं जथा बैफोरबायदि आगजुखौ दामजुफोरखौ लानानै जोंनि ओनसोलावबो बैसागु मोसानाय बा बैसागुखौ फालिनाय जायो बेजों लोगोसे बैसागुनि मुङाव गोखा गोखै जानाय नाय बेफोरबायदि जानायाबो जोंनि ओनसोलाव सोलियो नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागुनि मुङाव जानाय लोंनाय इसे सायाव माबायदि सोलियो नोंथाङा फोरमायनो दा हागोन नामा
बिदिब्ला आं फोरमायलांनि औ जोंनि ओनसोलावबो बे बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै आंनो फोरमायदों जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि खुंखा जानाय एबा गोखा गोखै जायखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं सेजौ सेथा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो गोखा गोखै खुंखा जानाय होनना बुङो जायखौ बेफोरबायदि जानाय जायो बै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव ओ जेब्ला मोसौ थुखैनाय बैसागो बा मोसौ बैसागो जायखौ जोंङ संक्रान्ति होनना बुङो बै सानखालिनो गासै रायजो राजाफोरा ज' जानानै जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' बर' बोराय बुरिफोरा बुङो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय दङ जे बेफोरखौ जायोबालायनो जोंनि बैसागु बोथोराव जोङो हामा मैमा बेरायनानै बा बायदि मैया ना बेदर जानानै जेब्ला जोंनि देहाफोराव माब्लाबा समाव बेमार आजार सनदेरो जाहाथे बेफोर बेमार आजारफोरा सनन्देरा बेनिखायनो जों जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बैफोरखौ जानाय जायो होननानै जोंनि बर'फोरा फोथायनाय दं नङा होनबा
नंगौ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय थारैनो सैथो